अ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ औ
अ नोंथाङा दा मा मा मावबाय दङ?
आंथ' दा ओरैनो दङ नोंथां जेबो खालामथ'वाखै। ओमफ्राय देेलाय बुंलाय नोंथां हो
औ
औ दे- मोजां खोनाया नामा नोंथां?
औ एसे गोदो गोदो खोनाफैदों।
अ औ औ एबार खोनाबायना?
औ
उम
नोंथाङा औ आङो नोंथां
औ औ
नोंथांसिम माने फिथाइ सामथाय जानाय लोंनाय बेफोरनि बागै सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ सावरायजायो नोंथां दे
औ हागोन ना
हायो दे नोंथां।
बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां।
औ औ दे।
औ नोंथाङा फिथाइ सामथायनि मादाव बबे फिथाइखौ साबसिन मोजां मोनो जानो
आं फिथाइ सामथामनि होननाय बादाव होनो माने आं बांसिन माने गो खैफोरखौहाय साबसिन मोजां मोनो आरोना नोंथां। गोदैफोरखौ बारा मोजां औ नोंथां बारा गोदैफोरखौ आं बांद्राय इसिबां मानि मोजां मोना नालाय गोखैफोरखौहाय बांसिन मोजां मोनो आरो फिथाइ सामथाय थाइजौफोरखौ दायोथ' थाइजौनि सम नालाय थाइजौफोरखौ मोजां मोनो ओरै खान्थाल फिथाइफोरखौ बे खौ जानो आङो गोथाङै साबसिन मोजां मोनो आरो
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ औ। ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंबोथ' फिथाइ सामथायनि मादाव आङो थाइजौ खान्थालफोरखौथ'आं इसेबां मोजां मोना नोंथां। गोखै बुस्थु बारा जानो हाया आङो आरो खान्थाल फिथाइफोरखौबो दा बांद्राय जानो हाया।
औ औ।
बांद्राय जाबाथाय आंहा गेस जायो खान्थालखौ बेनिखायनो आङो बारा जानो हाया आरो आरो थाइजौ फिथाइखौबो जाब्ला बो एसे गोदै गोथावखौसो जानो हायो आङो नोंथां।
औ औ औ।
गोखैखौ जाबाथाय आंना हाथायानो अयथासार खैफ्लेेजोबनानै थायो।
औ आंनाबो हाथाया खैयो खैनाया खिन्थु अब्लाबो गोखैफोरखौ आङो एसे साबसिन मोजां मोनो आरो माने बांद्राय गोखैद्रायखौबो हाया हानाया ओमफ्राय गोदैद्रायखौ हाया आरो एसे जखानि
औ औ औ।
उम
आङो आफेल आंगुर फिथाइ सामथायाइबो बेफोरखौबो मोजां मोनो थालिरफोरखौबो जानो
उम उम उम।
बेफोर फिथाइखौ आङो जेब्ला गरम जायो गरम बोथोराव बेफोरावहाय आङो गुसु गुसु थान्दा जानो मोजां मोनो आरो आफेल आंगुर थालिर फिथाइ बेफोरखौ नोंथां।
औ औ आं आंथ' थालिरफोरखौ इसेबां मोजां मोना। थालिर आफेलखौबो आं मोजां मोना आंगुरखौ एसे मोजां मोनो आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ औ। ओमफ्राय ओंख्रिफोरनि मादाव नोंथाङा मा
अ ओंख्रिफोरनि मादाव आङो सबायजों दाउजोंखौ गोथावसिन मोनो नोंथां।
अ नंगौना जोंनि बर'नि ओंख्रि मोनसे ख्रिना बेबो।
औ नंगौ।
औ औ
नोंथाङालाय माबे ओंख्रिखौ जानानै गोजोननाय मोनो नोंथाङा
आंबो ओंख्रिफोरनि मादाव बांसिन होनोबा बे अनला मेवाइ दाउफोर बेफोरखौ आङो साबसिन मोजां मोनो आरो नोंथाङा
अ बेथ' बयनिबो फेभ्रेटसो नोंथां
औ औ औ।
अनलाजो‌ं दावा बेथ' बर'निनो बर'निनो मेन ओंख्रि नालाय बेयो
औ औ। जेनेबा जोंनि बर'फोराव मा मा मा ओंख्रिया बांसिन सिनायजायो नोंथां बर'फोरनि ओंख्रि होननानै आरो
अ आंथ' मोनथिनायाव अनलाजों दाउजों सो बांसिन मिथियो।
औ औ मोननैसो आरो
सबायाइजों दाउआआबो जानो हागौ नोंथां बेखौबोथ' गुबुन हारिफ्रा एसेबां जाफेरनाय खोनाया माथो
औ औ ओमफ्राय
आं बे मोननैनिफ्राय बेलेग मिथिया नोंथां
नाफामफोराबोथ' जोंनि बर'नि माबाथारना नोंथां। नाफाम नाफामफोरखौ जों बोरै बोरै खालामनाय जायो बै माबायो एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा।
नाफामखौथ' गिबियावनो नोंथां फोराननानै लाग्रोबाय नाखौहाय आरामसे सायनानै सुनानै ओमफ्राय नाया एसे फिसा फिसा जानांगोन आरो नोंथां। फाम देनायनि थाखाय आरामसे फोरानबाय फोरानना लानानै गोरान जाब्ला बेखौहाय देसिगोन नोंथां। अलफाव देेजायो आरो ना उवालफ्रावबो आरामसे जायो देजायो थास'बो होजायो बेयावहाय
औ औ।
जाहाथे आराम मुजिनानै थायो थास'जों होनानै ओमफ्राय थास' गोसोमनि खिन्था होयो आरो बेयाव बांसिनानो होनाय नुयो आङो
औ औ
औ ओमफ्राय देग्लिखांनानै आरामसे देग्लिनानै बेखौ हास बिफाङाव दावा गिसिरबा सोरबा गुबुनफ्राथ' भयामफ्रावबो सोनानै दोनो आरोना सोना दोननानै एसे गोबाव जाहोनानै बेखौ जायो आरो।
औ।
रो अनेक जेरावबो होजायो आरामसे मुजिबाथाय बेखौ
औ औ जेब्ला बै औ दुन्दिया गोरलै मोननाय समावथ' जोब बोर दुन्दिया गोरलैजों जानो खाम गुदुं गुदुंजों जोबोद गोथाव जायोना नोंथां
औ बिराद गोथाव जायो मोदोमफ्रू मोजोमजोबखायो
औ औ आंबो जानोलाय बिराद मोजां मोनो बेखौ ओरैनो बिदैफोरबो बानलु गोस्सा होनानै जेब जेब फुदुंनानै लों नोबो बिराद मोजां मोनो आङो।
औ नंगौ बिराद गोथाव जामारो नोंथां।
औ
अनेकावनो होनानै औ नोंथां
औ दे बुंलाय नोंथाङा
औ नोंथां जोबोद अनेक बुस्थुआवनो होनानै सोब मेगङावनो होनानै जानो हायो आरो बेखौहाय गोथाव मोदोमोसो नालाय
औ औ
फ्रावबो होनानै जानो हायो नोंथां बेखौ
औ औ आंबो मोज जोबोद मोजां मोनो थास' बिसं औ
औ स' बिसङावबो होयो मानसिफ्रा गोथाव गोथावनो बिराद सोलास्रिब लायो मोनजाबाथ' बेखौ
जोबोद गोथावना
थाव
बेनि उनाव आरो नोंथाङा मा मा खौ जानानै मोजां मोनो फिथाइ -सामथाइफोरखौ
फिथाइ -सानथाइफोरखौ होनोब्लाथ' ओरैनो बेरे बेनो माबायानोसै आरो उम आंगुरखौ एसे मोजां मोनो ओमफाय बाद माखासेफोरखौ आं एस सेबां मानि मोजां मोनथारनाय माबाया आरोना एसे एसे मोजां मोनो जा इदिनो जासाब साराब जायो आरो थेबाबो आंखौ औ औ जेब्ला एसे गरम समफ्रावसो फिथाइ- सानथाइफोरखौ आं जानो लुबैयो आरो ना
बे बारा थान्दा समफ्राव आं बारा फिथाइ -सानथाइफोरखौ जानो लुबैया आंगुरफोरखौ एसे साबसिन मोनो आरो
औ आंबो बिदिनो नोंथां।
औ औ जानाय होनोब्लाथ' जोंना बेनोसै आरो
औ आरो बिथाङा अ मैगंफोरनि मादाव आरो मेगं जेनेबा बे खुमब्रा फिथाइ लाव फिथाइ जोगोनार फिथाइ बेफोरबायदि जिंखा बहल मैगं बेफोरखौ मोजां मोनो ना मोना नोंथाङा जानानै?
आं बेफोरखौथ' बेफोरनि मादाव आं जोगोनारखौल' मोजां मोना फ्राय माखासेखौ आं मोजां मोनफ्रामजोबो नोंथां। ओरैनो खुमब्राजों दाउजों होनबाथ' जोबोर गोथाव मोनखायो आङो।
औ औ नंगौ
खुमब्राजों दाउ खुमब्राजों हांसो होनबाथाय आरो बिराद उखैनायासो बारा जाखायो आरो माने ओंख्रि बे ओंख्रिखौ खोनाबानो।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो।
जोंनाथ' एबार नैबे समावथ' खुमब्रानि सिजोन मोनफैलायबाय नालाय माइ जोंना माइ गायनायनि जांखाफोर सावैफोर जाबासो मोनजायो नालाय खुमब्रा हांसो बेफोरखौहाय ना
औ औ औ नंगौ आङो बुंनो थाङोबा नोंथां खुमब्राजों हांसोजों बांसिन गोथाव मोनो आङो
औ औ औ
बिदि आरो नोंथाङा आंनिया माने। खुमब्राजों हांसो गोथाव मोनो ओमफ्राय जोगोनारजों दाउजों गोथाव मोनो बिदि आरो आंना।
आं जोगोनारखौथ' जानाय जाया आं बारा मोजां मोना आरो बारा माने आं मोजां मोना आरो जोगोनारखौनो। ओमफाय बे बहल बहल फोर खौ होनोमबाथ' बहलफोरखौ आं जेजों खि सङा गोथाव मोनो मोननायालाय।
बहल खुगब्राफोर औ औ बेफोरखौ आं जानो मोजां मोनो आरो।
अ दे होमब्ला बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायज्लायनायनि समा जाबाय
औ औ दे होनोमबालाय दे
बिदिब्ला दोनथ'लायसै।
औ दे नोंथां ओं।